खोनायाखै?
एसो होनफलांयलांबाय न' हा
मा खालामदों?
आं थाबायदोंसो नै लामा लामा।
ए ओमफ्राय दिनै अबावहाय अबाव अबाव थांनायमोन?
दिनै गामि खाथियावनो थांजोबदों।गाबोनसो एसे गोजानाव।
ए
माथो द' थारिखआव आङो उम नाखौ गोथाव मोनो अनला जो अनला दाउ मेवा सबायजों दाउ अमा बेदर गोरान। जों सबाय आमफ्राय मा होनो नाफाम, नाफाम बाथोन थास' बिबार, थास' एथ'रिजों लागायनाय। दिनिखौबो गोथाव मोनो ओमफ्राय उम होय गोथाव मोन जोबोआनो आं खिफै बेन्दों दाउ रोसि बेफोर लागाय लखाय बुस्थुफोरखौ।
उम जानांगौ गोथाव गथावखौ
बर' मानसियालाय
ओमफ्राय नारजि ओंख्रि संनो नारजि ओंख्रि संनो रोङो ना नोङा नोङो।
रोंगौहाय बर' जानानै बर' हिनजाव जानानै नारजि ओख्रि संनो रोङा जायो नामा।
नारजि ओंख्रि संनांगौ मा मा होग्रोनांगौ मा बानायग्रोनांगौ?
नारजिखौ मोजां नै बिनि मैला मैलिफोरखौ गारनानै सिगां जोङो नारजिखौ मोजां मैला मैलिखौ गारनानै मोजां बासिनानै दैयाव सो सोमनानै दोननांगौ। दैयाव सोमनानै ओमफ्राय खा माबाबो जेब्ला सङो अब्ला खारैजों नारजिखौ रुग्रोनांगौ। ओमफाय नारजिया जेब्ला रुयो ओमफ्राय नार्जिखौ सागं सानांगौ।
उम
सागं सानानै ओमफाय नोङो हा मा होनो गोसो नोंहा दाउ बेदर बो होनो गोसो ना अमा बेदर होनो गोसो ना सयबिन होनो गोसो ना मा बुस्तु होनो गोसो नों ना ना गोरान होनो गोसो बेखौ एसे माबाबाय एवबाय। थाव संख्रि बानलु हालदै मस्ला गासिबो होजोब्बाय दुन्दियाफोर दं दंबा दुन्दियाफोर होबाय मगा दुन्दियाफोर हग बा जों फोनानै जाग्रा दुन्दियाफोर ओ इफोरखो होबाय ओमफाय नारजिखौ ज' होसनबाय आरो। ओमफाय दसे बिदिनो ओ माबाबाय आरो एरला एरलि खालामनानै मिल माबा खालामबाय आरो गोरोबहोबाय। थाव संख्रि बानलुजों गोरोब होबाय। साखि नायबाय गोथाव जादोंना जायाखै ओ खांबाय।
ओ जाबाय आरो।
लासाव।
ओं लासाव जोबनायाव-जोबनायाव जाहैबाय ज'नो न'खरनि सोर-सोर सोद्रोमा फोर दं बेफोरजों ज' जिरायनानै जाबाय।
गोखा बुस्थुखौनो नों गोखा जिखुनु मैगं जानो अब साबसिन मोजां मोनो नोङो।
आङो गोखा बुस्थुखौ नारजिखौ नारजिखौनो गोथावसिन मोनो ओमफ्राय दानि जेनेबा फिथाइ सामथाइफोरखौबो जायो जानाया किन्तु ओम बयनिख्रुइबो जानो बानायस
ओहो जों दाबो जेबेआनो जायाखै।
बयनिख्रुइबो जानो बानायसिना मैथ्रु बिबारखौ जानो बायो आरो आं।
न'आवनो दङ औ। ओ देलाय
मैथ्रु बिबार-मैथ्रु बिबारफोरखौ जानो बायो। ओमफाय बाय बेलेग खिफि बेन्दों आरिफोरखौबो जानो हायो गो खायाव मानि मुनि माव माबि इदिखौबो जानो हायो जानो हायि नङा जिहेथु जोंनि बे बर' हारिनि ओंख्रि नालाय जोंहा ओन्दैनिफ्रायनो होम
खोनायासै आं।
खौ दोनथ'नाया माबानि मानो
गासिबो गोथाव मोनो आं आबै आबौ मोनहानो जानानै देखायखानाय नालाय जोंनो गोखा गोखै। इखायनो जानो गोथाव मोनो आरो। फोरखौ गासिबखौबो जानो गोथाव मोनि नङा गोथाव मोनजोबो।
नोंलाय बर' हारिनि मा ब दामग्रा आगजुखौ दामनो मोजां मोनो।
आंथ' जेब्बो सोलोंबाबो हाथाराखै दल खल' एसे हाहाङो दामनो।
ए।
ओह ओमफ्राय जेबो खामानि गैखाया दा।
दायनाथफ्ला ना मा होनग्रा फिसा फिसाखौ।
गिदिरखौ ब्रा दों दोम ने खामा औ औ।
ओ समायखायोबो नोंखौ खाम दामनो। दाथ' बांसिन समायसिनबावबायसो औ ओ ओ समाय खायो एसे आर'नाइ गामसा गानबावदो आ खर' आर'नाइ खाबावलायदो दामदो समायखायो दा जांगिला ला नुखायो।
ओमफ्राय द थारिखआव दहाय एसे आवगोलाव नों मा होनहांदोंमोन बाजै
द थारिखआव माथो नोंस्रा मोनसे माबा दंङ?
औ मैया जों लाबो दाख्लै दाख्लै जों लाहैनाया सानैबो नोंबो दंखायोमोन ना?
औ औ
बे बुस्थुखौनो लागोन आरोखि ना।
उम
बिसोरखौ लिंहरदों जाहैदों लाइमोनफोरखौ दा बिसोरो नुजाहैनांगौ आरोखि बेयाव जोंनिया बे नै दानाव नै दानाव बिराद बेस्थ'खा मावनो बानायल मोनहरखाबाय आंङो दाख्लैबो आलासि फैनो लागाया फैयासैब्रा। बे आंङो नैजिब्रैयाव आलासि फैनो लागा दं होनदोंमोन ना जोंनि मिथिंआव नोंबो दंखायोमोन ना?
ओ ओ
गो गैयाब्रा नैजिब्रैयाव फैयासै दा नैजिसेआव फैबावगोन नो बे मासनि।
ए जायो बिदिनो मालायनि सिङाव मावनानै जानाय नालाय एसे एनैआलाय माबासिगोन ओं बै माबाखौबो माबासिगोन ओंखारसिगोन होननाय खोनादों आं दाखाै होनदोंमोन आं सिगाङाव
सोर?
बै सानजाथिंजायनिया दाख्लै आंनि खाथियाव जिरायबाय थानाया ओं जों जोंनि सानजा बैयो सुन्दुरि बाजारथिंजायनिया औ औ औ। ओ ओ
ओ फिसाजो साथाम गोनांङा?
औ औ
है ओंखारगोन नालै बियो।
ओंखार सैनो जालानो दाखालि रायजादोंनो।
ओंखारनाय नङाखौ बायदि मोनदोंलै। ओरैनो बुंजाखाबा खोब मानसिया नारभास जाखायो एसेबाबो। ओमफ्राय सोलायफिनोना मानसिफ्रा
लाइजामखौनो लिरनो होथारबाय होन्दोंमोन आं सिगाङाव लाइजामखौनो लिरहोखाथारबाय आंङो लाइजामखौ हो होनांसिगौल बे बे दानखौल थानानै ओंखारनोसै आं होनदोंमोन आरो आं सिगाङाव।
बिदिनो खालामनांगौ बोलै होनबासो सो बुजियो दा जोंङो बयबो नांथाबनानै दंना बिसोर डाइरेक्टलि बुंनो हायाना जों खौ दा जोंनोब्रा दा हमनानै ला आं बुंनाय बायदि जायो खामानिनि बेलायाव रायलायबा आरोखिना। जोंनि बे ओरै खख्लुं एरियायाव जों बांसिन रोंगौथि मानसियानो गैखाया आरोखिना। ओमफ्राय बिसोरो ओरैनो बुङो रोंगौथि लानानै जेबो मुलाम्फा गैया गासिखौबो समान नोजोरजों नायनांगौ गौ नौ होननानै बुङो ओमफ्राय बे नंखायाखा आरोखि बेखौ माननानै लाखाथारनाङा एखदम बारे
नंखाय नंखाय ब्रा इयो नंखाय आंबो नंखाय।
दा नों एखदमबारे असे बिबाजै आरि एखदमबारे माबा बुंनो सानो आनोखि आं नंखाय गोजा बे रावफ्रा दा जोंनियाव बुंनायबायदि जायो
हमनानै ला जोङो सुइसि आं डाइरेक्ट आं होनखायो सुइसियानो जानाय बायदिसो खिन्थु आं दाना दाना आं बारा सुइसिला आङो माने आङो माने जोंनियावबो बिदिनो सिगाङाव जोंजों समान जोंनि थाखोनि मानसियानो दा गोजौआव दावखोलांनानै आरो जा जोंखौ गादब बावनो नागिरो।
हा माथो दा आंखौथ' बिदिनो ब्रा दा हमनानै ला आंजों मावफानाय दा आंनि बैखौ जेने बा मा होनो मानि रांखौ जेनेबा रांखौ दा आं हमनां फोरा सानोब्रा जिबा जिस्नि मोनबाय बिदि सानो मानसिफोरा आरोखि एफा गोबाव जाबाय बा दाबो मा मोनो आंलाय दाइन रोजाल'सो मोनो।
थेवबो नोंनिया नोंनिया एसे माबाद्राय थारलै नोंनिखौ आंबो इदि नोंनि रांखौ बिराद माबा मोनो आरो माने एसेल'थार मोनो आरो आङो नोंनि रांखौ।
बैयाव थांनायफोरनिखौ मोनफाबाबो जेबो नङा ना आं ओरै ओरै गि दिंला बायो आ दा दा नोंसिनि बायदि नोंसिनि बायदि जे नेबा आङो गामि लायोबा आंथ' गामि लायाना जाय अबेहाय फोरोंदों बेयावल'खोसो गामि खौ लायो नालाय दा आङो गामि लायोबा खोब मिलायोबा गासै बाजिबासो जाहैगोन दां गामिया ओरै फानबारियाव नाय नोङो बेसेबां गामि दङ'। नामाल'स
बेखायनोथ' नोङो नै दाखालै बिसोरजों बे फिसाजो साथाम गोनांमोन जों दाख्लैसो गोदानै हाबनायानो
उम।
जिसे रोजा मोनोनो इयो गोदानावनो ओमफ्राय बेफोरखौ ओ बेफोरखौ नायनानै ओमफाय माबा जायोमोन आरो नोंनि खौ बा जेनेबा गावसोरो एथबां जेनबा जि बा रोजा गाहामफोर होआबाबो दा जेनेबा जिसे रोजाफोर होजायोमोन आरो
आगोलनिखौसो ओ हान थिनायखौ एसे मोनफाबानो दाबो इन्थारेसआव दं आरो आं गो जायो बिरादनो। दा आं हान्थिनायखौनो मोन फाया एफा गिदिर आरो न'खर सालायनाय दा जोंखौ सानोलै बिसोरो मावफागोन बियो होननायसो जों औ दा जों एसां मानि रोंगौथिबो गैयाना।
ओ भगबाना खिथिना नै होयोबा नैबे नोंदानिया खुनुरुखुम जानानै फैयोबा थाय आरो आंबो आंनि गोसोआवसो दङ' आं आंनि गोसोनि खोथाखौ आङो दा रावनिबो सिगाङाव बुङा जेब्ला सम आरो थासारिया आं बयजोंबो सम आरो थासारिया मोनसेयावनो थायालै आगै। सोलायो मानसिया मानो होनना बा नों दिनै गरिब थाखोनि जानो हागौ नों सानसे गाव माबा मोनसे माबा थायो बेखायनो आंबो बै समखौसो नेदों जेब्ला आं आंनि आथिङाव गसंनो हागोन अब्लासो आङो दा सोर सोरखौ आंनाव थारगेट दंखायो जे आं बेखौ गोसोआव थांखिनानै दंखायो। सोर सोरनि सिगाङाव आङो बे माबाखौ माबाफिनगोन आरो खालामफिनगोन आं बेखौ दंखायो आरो गोसोआव। मानो होनबा जे मालाबा मालाबा ओरैबायदि गोजावलाङो गोसोआनो दै बानानि फेंफोना बायदिसो जालाङो मालाबा
उम।
दा जेनेबा बे नोंदानि खामानिया बोरैबा भगबाना जुदि इसरा आंनो खिनानै होयो अब्ला आंबो माबाफिनजोबगोन आरो आङो देखायफिनथारगोन आरो आङो बेखौ आङो मालाबाबो आंनि गोसो गोरबो आङो गासिबो जोंनि बे जों खामानि मावनाय जायगा जोंनि माबाखौ आङो गासिबो मानसिखौ गाज्रि मोना खिन्थु आं सानै साथाम मानसिखौ बिराद गोसो सिङाव ओरैबायदि थांखिनानै गाज्रि मोननाय दङ' । आरो बेखौ बुंनो हाला आरो जोंनि जोंनि फार सेयावनो जोंनि पार्टियावनो आङो सानै साथाम मानसि दङ' माने ओरैबायदि गाज्रि मोननाय आरो
ओ गोजोननाय थाबाय बाजै आद्रा थासिगोन रायलायनायफ्रा बेखौ गाबोनहाय एसे सियार खालामहरलायनोसैलाय जोंहा ओ दे उम ।